हेलौ औ
खोनादोंना नोंथां औ खोनादों थारैनो खोनादों
औ आं नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो नागिर दों
औ औ
जोंथ' बर' सुबुं नङा होनबा?
औ नंगौ थारैनो
जों बोसोरफ्रोमबो माने मा गो दमासि फोरबोखौ फालिबोयो बे मागो दमासियाव जोङो मा मांखौ फालिनाय जायो नोंथाङा बेखौ खौ मोनथिगौ नामा?
औ थारैनो मिथिगौ बे जा नोंथाङा मागोनि फारसे सोंदों नङा होमबा औ बेखौ जोङो ओ इंराजिनि ओ जानुवारि मांखौ' फालिनाय नुनो मोनो ओमफ्राय बर'आ जाहै फ्राय माग मागो दान नङा होमबा जायखौ जोङो औ औ मागो दान माग औ दा नोंथाङा आंनो ओ जा मागो फोरबो दमासि फालिनाय बेनि फारसे एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
औ जोङो मागो दमासिखौ जों मागो दानाव फालिनाय जायो बे फोरबोआ जों बर'फोरनि थाखाय एंगार हायि फोरबो
औ औ औ नंगौ
बर' होननानैल' बुंजाया गासैबो धोरोमफ्रानो गासैबो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेवहाय जोङो जों मागो दमासियाव जों जमा जमा जालाय लायो गासै बो ओ न'खर न'खर जोङो खाना जानाय बा फिथा सौराय जानाय। बायदिसिना दाउ, अमा बेदर बेफोरखौ जोङो जमा जमा जालाय लायो गासिबो।
औ नंगौ।
बेफो-बेफोरजों लोगोसे जोङो गोबां माने गोबां रंजानाय लाबोयो आरो।
औ औ नंगौ।
याव आलासि जायो न'खर न खर। बेवहाय जों बेफोरजों लोगोसे जोङो फिथा सौराय बानायनानै सो रखौबा सोरखौबा जोङो गामि गामि जानो लेंनाय बा जानो थांनाय बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ औ।
नोंथाङा बे मागो दमासि याव मा मा फिथा सावनाय नुनो मोनो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ, ओ मागो दमासियाव फिथा सावनाय बुंनो थाङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि फिथा सावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ओ एन नालेंखरनि फिथा जेरै एन-एनथाब जाय खौ बुङो नङा होनबा जों एन्थाब फिथा। ओ फिथा हा गुमा नङा होमबा? जेरैहाय थावनि फिथा बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ फिथा सावनानै जानायखौ जों मागो दमासि दिनाव जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ खो अ ओ बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथा सौराय संनानै सावनानै जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय ओ मागो दमासि होनोब्लाथ' जोंहा फिथा सौराइ जानायनि ओ फोरबो होननानैबो जों साननो हायो नङा होमबा? खोनादोंना औ औ थिग बेबादिनो बेफोरबायदिनो जों माइरंनिफ्राय माइब्रा माइरं रंनिफ्राय जों बेबादिनो फिथाफोरखौ बानायनाय जायो नङा होमबा? माइब्रा माइरंनि अनगायै बो जोंहा माथा माथा माइरंनिजोंबो बानायनाय जायो। जेरै जायखौ जोङो हगुमा फिथा। फिथा लावदुम ना मा होनो औ औ। बे खुब बा बानायनाय जायो। दा नों नोंथाङा आंनो ओ फिथा एन्थाबखौ माबादि बानायो जों मागो एबा मागो एबा दमासि फोरबोआव। नोंथां आंनो एसे सुंदयै फोरमायना होनो गोन नामा?
औ थारैनो हाग गोन जोङो एन्थाब फिथा होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि माइब्राम माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ जोङो माइब्राखौ जोङो सोमनानै ला ग्रोम नांगोन। माइरंखौ बेनि उनाव जोङो नों मेचिनाव देयोना ना दिंखियाव देयो उलाराव देयो बेखौ। गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जों बे अन गुन्दैखौ एसे नोङो सिबिंजोंबो सावजायो। आरो नालेंखरनि बानायनाय बेफोरजोंबो सावजायो नङाबा जों मेथाइ गुरु होनो जे जों बेजोंबो सावजायो आरो बेफोरखौ जोङो माजों सावनो गोसो बेखौ जोङो लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव बे माइब्रानि अन गुन्दैखौ नोङो सारायाव होगोन सारायाव होनानै बे खौ गल खालामनांगोन आरो फेेनना होनानै गल खालामनानै नोङो माजों सावगोन बेखौ नालें खर बा मिथाइगुरु बा सिबिं खौ होबाय होनानै नोङो बेखौ फाननानै फोमोननांगोन आरो बेफोरबायदिनो जोङो एन्थाब फिथाखौ सावनाय जायो।
औ नंगौ। दा मा औ औ
नोंथाङा माबाफोर लारु मोनजाफेरबायना मागो दमासिनि,?
औ थारैनो मोनजाबाय जेरैहाय जों जों जोंनि आइजोफोरा बानायनाय लारु जेरै नारेंखलनि लारुखौनो बांसिन जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोराव जों ना लों नालेंखरनि लारु बांसिनै बानायो। दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंहांदों नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना। दा नोंथाङा फिथा सौरायफोरखौ माबादिहाय बानायनाय जायो लारु फिथा बायदि बायदि फिथाफोरखौ माबाददि बानायनाय जायो बेफोरनि फारसे एसे सावरायनो हागोन ना?
औ
औ मा माइरंनि मा माइरंनि जों मा फिथा जायो मा माइरंनि जों मा फिथा जाया बेखौ नोंथाङा खोन्था।
अ औ जोङो लारुखौ नालेंखलनिफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ जोङो मेसिनफोराव गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव सिनिजों बानायनाय जायोना? जों सिनिजों गोबां मेलाहाल खालामना लानांगोन आरो बेखौ नलेंखरखौ बेनि उनाव जोङो गोबाव सम एवनांगौ एवनायनि उनाव बेयो मोनोब्ला बेखौ जोङो लारु सिथुंनाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जोङो नालेंखरनि लारु मोननाय जायो
औ,
नोंथाङा मा मा लारु मोनजा बुंनो हागोन नामा?
औ थारैनो, आं एसे सिगाङावनो बुंलांबाय नालेंखरनि लारु, सिबिंनि लारु, मिथाइनि लारु, बायदि-बायदि रोखोमनि लारु जों मोनजानो थांबाय। दा जोंनि बर' गामि एबा बर' ओनसोल मागोखौ माबादि फोरबोखौ, मागो फोरबोखौ माबादि फालियो एसे नोंथांनो आं नोंथांजों सावराय जागोन नामा? खोनादोंना? औ, दा जोंनिया जों जोंनि ओनसोलाव आथि आथिखालाव गोबां आथिखाल एबा गोदोनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो नङा होमबा! मागो फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे बर' हारिनिल' नङा दिसुन अब्लाबो बर' हारियाबो फालियो जेला आं बर' हारिनिखौनो बुंबाय, बर' हारिनि बयनिख्रुइबो गाहाय रंजानाय रंजानाय गोनां फोरबो होननानै जों सानना लानाय जायो नङा होमबा? खोनादोंना नोंथां? औ-औ, थिग बेबादिनो जोङो मागो मागोखौ मागो दानाव फुजिनाय जायो नङा होमबा? एसे सिगाङावनो बुंलांखाबाय आङो, औ थिग बेबादिनो जोङो बर'फोरा ओ! बर' हारिनि मोनसे बयनिख्रुइबो देरसि सिन आरो ओ आबादारि फुजा होननानै जों मागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होमबा? खोनादोंना? औ-औ थिग बेजों लोगोसे ए, जोंल' नङा बेखौ, गुबुन हारिफोराबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जोंनि ओनसोलाव? औ-औ दा बेवहाय बायदि नेमखान्थिफोर जों नुनो मोनो मागो फोरबोआव जेरैहाय भेलाघर सावनाय नङा होमबा?
अह।
बायदि बायदि नुनो मोनो जों दा भलागरखौ जोङो मागो फुजानि सिगां ओ। जायखौ जोङो थलपत जानाय होनो। थलपत जानायनि उनावहाय जोङो सावनाय जायो जेरैहाय जोङो गामिनि जेरै जों फेलागार'खौ गामिनि सेंग्रा सिख्ला फोर लोगो जा लोगो नांनानै खौसेयै जा नारा बथ' बुथुमो जिगाब बुथुमङो बायदिसिना हाग हाग्रा बुथुमनानै जोङो भेलागर खालामनाय जायो नङा होमबा? गामियाव लोगोै खौसेयै दा बेखौ सावनायनि सान बुंनो थाङोब्ला सान सावनायनि फारसे जोङो सिगाङाव जों भेलागुर सावनायनि सानसे सिगां जोंहा खौसेयै जोङो ना बेदर बायदि सिना जोंङो जानानै जानायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा?
औ औ औ औ।
मा होनो गोरोबलायना न'खरनि लोगो बाय बाहागि ज' जालायनानै जोंङो धलपात हिसाबै थलपात महरै जों जानायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' समाजाव नङा होमबा? दा बेखौ जाखां लोंखां जोंहा अखा अखानायै दुगैस्रां लोबस्रां फुंङावनो जोंङो फेला गुरुखौ सावनाय जायो नंङा हानबा नोंथां जोंनि समाव औ बे बे दुगैखां लोबस्रां बेखौ अर सायो जोंहा देहाया मोजां थाथों होनना जेबो बेराम आजार जाय जायाथों जानोथों होनना जोंङो बे भेलागुरनि अरखौ सायनाय जायो नंङा होमबा? दा बेजों लोगोसे बेखौ सावखांनानै जोंङो उनाव गामिनि थान थालियाव रायजो नाङैनो जोंङो फोरबो फुजा बायदिसिना फालिनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होनबा? गामि रायजोनि थानसालियाव नंङा होमबा औ थिग बेबायदिनो जोंनि बर' हारिमुआव मागो फोरबोखौ जों जानाय -लोंनायजों लोगोसे रंजानाय- मोसानाय बायदिसिना बाहागोफोर लानानै जोंङो लाफानानै मागो फोरबोखौ रंजा खुसियै फालिनायखौ जों नुबोगासिनो दंङ नंङा होमबा थिग बेबादिनो औ औ। दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै गोसोखौ जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय। औ औ। आसा खालामो नोंथांखौ आरोबाव इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय। एसेनोसै अब्ला नोंथां।
गोजोन्थों।